हो औ। बिदिबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै।
औ
नंगौ दा आयडायानो जा आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा
मा मा ओ फोरबोफोरावहा जों मा मा बायदिहै जों बाहागो लायो आरोना जोंनि
औ
बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि बाहागो बा बिथांमोननि ओ अबदाना मा मा दं आरो दानि आथिखालावबा जों इयुन समावहा जों माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन जोंनि हारिमुखौ बेफोरनि सोमोन्दै आरोना नोंथां
औ औ।
औ बिदिबा आं एसे जागायजेननोसै आरो नोंथां।
औ
नोंगौ। दा जोंनि हारिमु बा बर' हारिनि हारिमु होनदोंबाथ' जोङो ओ जेरै गायनाय-फुनाय दानाय-लुनाय जोंनि जानाय-लोंनाय आरो जोङो मा मा गानो जोंनि गाननाय-जोमनायफोर बा जोंनि आखुथाइफोर जोंनि आसार खान्थि जोंनि समाजनि नेमखान्थिफोर गासैबो बेफोरखौनो लाजोब जहै लाजोबनानैनो हारिमु बुंनाय जायो नङा होमबा
औ
नोंथां दा बेबायदिनो जोंनि हारिमुआ ओ बहुद बा जोबोद जौगानाय आरोना।
औ
जेरै जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि दोरोङारि मोसा सानाय मुसुरनाय बा मेथाइ खननाय बेफोर गासैबो जोबोद मोजां आरो जोबोद गोजौ थाखोनि आरो। जेरै बेबायदिनो जोंहा जोंनि दोरोङारि मोसानाय होनबा जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय दङ। आरो बेबायदिनो सिख्रि सिख्ला मोसानाय दङ। मोसाग्लांनाय दङ बैसागु मोसानाय दं। आरो बेबायदिनो जोंहा खेराइ मोसानाय बाथौनि मोसानाय बेबायदि नङा होमबा नोंथां
औ
जोबोद दं औ दा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे जोंनि दोरोंङारि दामग्रा आगजुफोर बे दो दोरोङारि दामग्रा आगजुफोर नङाबा जोंनि ओ जोंनि बर'नि जों जिथुबा जों खुगा मेथाइफोर आरो बेबायदिनो जोंहा दानाय-लुनाय बा जोंनि मोसानाय मुसुरनायफोर खौ जों माबोरै जौगाहोनो हागोन बांसिनै आरोना बा जोंनि इउन जोलैफोर खौ जों माबोरै सोलोंलांनो हागोन आथिखालाव बेनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा
औ नोंगौ नोंथां ओ जोङो जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायाथ' जोंनि थाखाय बेयो मोनसे बर'फोरनि थाखाय एंगार हायै नङाब्ला जों सेंग्रा सि ख्लाफोरा मानोना जोङो बेखौ बाहायनो हानांगोन मानोना जोङो जोंनिया गानग्रा ड्रेसखौ गुबुन हारियाथ' गाना नङा होमबा जोंनि बर' सेंग्रा लाइमोनफोरा सिख्लाफोरा दख'ना गाननानै जोंनि बाव जोंनि जेनेबा फोरबो जायखौ बैसागु फोरबो बिदिनो जिखि जाया फोरबो बा जोंनि फग्राम जाय समाजनि मोजां हाबाफारिखो लानानै मोनसे जेनेबा फग्राम खालामो बेफोराव आइजोफोरा गावगायनि गाननाय जोमनायजोंनो बाहागो लानांगौ आरो। हौवासाफोराबो दख ओ गामसा गाननानै बा आर'नाइ लानानै बिदि बर'नि फग्रामफोराव बाहागो लानांगौ। आरो जोंनि हारिखौ आरो जोंनि गाननाय जोमनायखौ देखायनाया जों साफ्रोमनिबो माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिबान आरो नङा होमबा। जों सेंग्रा सिख्ला समावसो जोंनि गोसो आरो जोंनि खामानि दामानिफोरखौ जों गोख्रोङै मावनो हायो। बोरायबा बुरैबाजोङो गासै खामानिखौनो जोंङो मावनो हाया जायो। बेखायनो जोंनि सेंग्रा समावनो जोंनि इयुन जोलैखौ देखा खायनायजों लोगोसे सेंग्राफोराबो सिख्लाफोराबो जों खामानि मावनांगौ जोंनि ओ हारिमुखौ सिबिनाय आरो जोंनि बे गाननाय जोमनायखौ बियो गाननाय जोमनाया जोंनि हारिनिनो मोनसे सिनायथि आरो जाय सिनायथिखौ ओ होनो होनो हाब्लासो नों दिनै मोनसे हारियाव ओ माने गोहोम खोलैगोन आरो। मानोना जों बर' हारियाव जोनोम जाबाय बर' हिसाबैनो जों थैगोन बर' हिसा हिसाबैनो जोङो जिउ खुंलांगोन आरो बे मोनसे
नंगौ।
आव नोङो बे खोथाखौ नोङो सोननानै लानांगोन आरो नोंथां मानोना जोंथ' दिनै बर' हारियाव जोनोम जानानै जों हारसा जागोन होनबाथ' जों जानो हाया नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ।
थिग बेखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो माने गावखौ गोसो फोरानांगौ जेनेबा जों बर' हारियाव जोनोम जाबाय जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बर' हारिनि समाज सिबिनायाव जोंबो बार खामानि मावफागोन। बेबायसा खामानिफोरखौ जोङो सेंग्रा सिख्लाफोराबो बाहागो लाफानांगोन। अब्लासो जोंनि बे समाज - खौ दैदेननायाव गोबां माने बिहोमा होलांनो हागोन आरो नोंथाङा। मानोना जोङो जि दिनै जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोनाबो दिनै हारिमुजों हारिमुखौ सिबिनाय बा गोरों गोराफोरनो गाव एसे एनै रोंनायखौ नोङो गामिफोराव थांनानै नोङो बुजायहैनो रोंनांगोन नङा होमबा। जायखौ जायखौ नोङो। खालामनो हायोब्लासो जोंनि गामि ओनसोलनि जायफोरा बेंग्रा बेंग्रि बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा खांहोनोनो हायो आरो बेखायनो गाव गावनि रोंनायखौ गुबुन गुबुननो फोरोंनांगौ आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गासै मिथिं दावथिंआवनो जा बा जोंनि धोरोम फोरबोआवनो जा गावगायनि हारिमुखौ गारनानै जोङो हानांगौ जेरैबायसा बैसागोआव जों मोसानायाव गावगायनि गामसा दख'ना ब्लाउस फास्रानि फालिफोरखौ लानानै जों जेनेका रंजायो। थिग बेदिनो गुबुन फोरबोफ्रावबो जों बर'फोरा गावगायनि ड्रेसखौ गाननानै जोङो जोंनि खामा माने फोरबोफोराव जोङो दिन्थिनांगौ आरो। मानोना जों मोनफ्रोमबो समावनो जों जे सिम जेराव मेराव बेरायो बेयावनो जोङो आरनायखौ बा जों गामसा दख'नाखौ गाननो हायाबा हाफ्लाङाबो जानो हागौ। थेवबो जि समाव नोङो जोंनि बे समाजनि खामानि बा फोरबोफोराव नोङो गावगायनि हारिमुखौ देखायनाया बा माने हारिमुखौ लाखिनाया जोंनि साफ्रोमनिबो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनिनो बिबान आरो सेंग्रा सिख्ला समावसो जोङो गासै खामानिखौनो जों मावनो गोहो बोलो थायो नङा होमबा बे समावनो जोङो जोंनि बे दानाय लुनायफोरखौ जों लोगोसे जोङो जोंनि बर' हारिखौ जोङो सिबिनो सोलोंनांगोन नङा होमब्ला नोंथां? जों जखायसे बे बर' हारिया जोङो दिनै गोबां दावगानो हायाखैबाबो जों दिनै दावगालु माबायावनो दोङो जोङो नङा होमबा। जौगालु बा दावगालु बेफोरावनो जों दिनै दंबाय थायो माने जों डेभेलप जा जोबनो हायाखै आरो दासिमबो जौगाबायसो थादों डेभलपिं आव दोङो बेखायनो जोङो जोंनि गासैबो लेखा गोरों जाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो हारिमुखौ सिबिनायाव बाहागो लानांगौ। आरो जोङो बर' हारि हिसाबै जों थांना थानोबा जोंनि हारिमु दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय नोंथाङाबो बुंलांखाबाय नङा होमबा जोंनि जानायाबो जोंनि हारिमु जोंनि खामानि आबाद मावनायाबो जोंनि हारिमु गासैखौबो लानासो बे जोंनि हारिमुवा जोनोम जायो आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे खौ मिथिनो लुबैबाय जों हारिमुखौ हमथानोब्ला जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बोरैहाय बाहागो लानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय औ
दा जों जोंनि बर' हारिनि आंगो हारिमुखौ जों बासायना लाखि जेनेबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा जोंनिनो खामानि आथिखालाव जों जोबोद खामानि मावनांगोन बेफोरनि थाखाय। जाहाथे इयुन जोलैफ्रा जों बेफोरखौ सोलोंलाङो बा मोनथिलाङो। दा बेबायदिनो जोंहा गुबैयै दामग्रा देग्रा आगजुफोर आथिखालाव आं नुनो मोन्दों जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबैयै माने मोनसे गामियाव आरोना जि जोनबा नैजि जोन सेंग्रा सिख्लाफ्राल' बेखौ दामनो रोङो आरो आथिखालाव दा बेबायदिहैबाथ' जोंहा जोबलांनो हमगोन दामनो रोंनाय नङा जोंहा जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा खौनो होन बेबायदि। बेखायनो जों गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोर मोसानाय बा दामनाय आगजुफोरखौ जों एसेब्लाबो सोलोंनाया मोजां आरो ना नोंथां औ। नङाबा जोंहा बियो इयुनावहा जोबोद गोब्राब जाहैगोन आरोना। गोदानै रोंनायफोरा दा दङ माने गासैबो जुदि दामनो रोङोबा जोंहा मोजां आरोना बेफोरबादिखौ आरो बेबायदिनो मोसानाय जेरै मोसाग्लांनायखौनो होन सिख्रि सिख्ला मोसानायखौनो होन बा खेराइ मोसानाय मोसानाय बैसागु फोरबो मोसानाय आरो जोंहा गुबैयै जों दं जोंहा बे जोंनिया सिखिरि बायदि नुनाय जिथुबा जों बुङो बेखौ बागुरुमबा बागुरुमबा मोसानाव मोसानाय जेरै- जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ जों जोंनि जेब्ला हाबाफारिफोर जायो बा गुबुन - गुबुन जायगायाव गिदिर - गिदिर हाबाफारि जायो बेफोरावहा जों मोसा नायखौ देखायो नङा होमबा जों आरो बेबायदिनो ओ जोंहा थुंग्रि दाहाल थुंग्रि मोसानाय होनना बुङो बेफोरबायदि मोसानायखौबो जोङो नुयो आरो मिथिंफोराव बा मिथिं दावथिं हाबाफारिफोरावहाय आरो बिदिनो जोंहा गोदो- गोदाय हमना ला ओ जोंनि राजथावनि दिल्लीयावहा बागुरुम्बा मोसाहैनो देखायनायजों लोगोसे आरो जोंनि बावैसो जाना थांनाय आसामावहा बा गुवाहाटियाव जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौ जायखौ जोङो बे दिन्थिफुंनाय जादोंमोन फुला फुरा मुलुग दरबारावनो जों बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बियो बि बि सि नि निउसावबो खौरां बिजोङावबो ओंखारदों आरो बेनि सावगारिया जोबोद समायना नुदों होननानै बे बेफोरबायदि जोंहा मुंदांखा जानो हानांगोन आरोना जों बेबायदि आरो जों इयुन फिउसार रावफ्रावबो जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानो हानांगोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदियैसो जोङो ओ जोंनि हारिमुफोरखौ फोथांना लाखिनो हागोन आरोना बे जाबाय मोसानाय मुसुरनायनि हारिमु आरोना बे आं मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खनायनि हारिमुनि आं बे बासायनायखौ बुंबाय आरो आरो बेबायदिनो जोंहा औ आबाद मावनायावबो जों
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोङो फ्रोमथिंबो बिथिङाव जोङो जोंनि ओ राव हारिमु-जों लोगोसे जोंनि खामानि दामानि मावनाय दांनाय नङा होमबा जोंनि मोसानाय मुसुरनायखौबो जोङो गासैखौबो हमथानानै लाखिनोब्ला जोङो गासै समावनो जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरानो बाहागो लानांगोन नङा होमबा गावगायनि उन्दै जेनेरेसनफोरखौबो जोङो फोरोंलांनो हानांगोन नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि बे अब्लासो जोङो जोंनि बर' हारिखौ जों गोजौ फारसे लांनो हागोन आरो जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ हारिमु सिबिनायाव बाहागो ला नोंबो आंबो सिबिनायाव बाहागो लानांगोन नङा होमबा नोंथां? अब्लासो जों बर' हारि खौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव जोङो खामानि मावनो हागोन आरो अब्ला नोंथां औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै
नंगौ गोजोननाय थाबाय